हेलौ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथांखौ खुलुमनाय जासि हरग्रोबाय।
औ नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दङना नोंथां?
औ दङ आं दा ओरैनो जिरायनानैसो दङ।
ओ आङो नोंथांजों आबहावा गेब्रेंनायनि बागै फंनैसो खोथा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
जोङो दा आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायनोसै बिदि नोंथां
औ औ फोरमायजागोन।
आबहावा गेब्रोंनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा आबहावा गेब्रोंनायखौ जोङो माबोरै रैखाथि खालामगोन एबा जोंहा माबोरै संरैखा खालामगोन? दा गिबियावनो जोंहा फवा गेब्रोंनायखौ जोङो रैखाथि लाखिनोब्ला जोंहा गिबियावनो बिफां लाइ फां दानफायना हाग्रा बंग्रा हाग्रा बंग्राखौ सावस्रांनाय एबा हाग्रा बंग्राखौ अर सावनानै फोजोबनाय बेफोरखौ जोङो गिबियावनो होबथानांगोन। दा बेनिखायनो जोंहा फांसे बिफां गायोब्ला जोंहा फांबा बिफां फांसे बिफां दानफायोब्ला जोंहा फां बा बिफां गायनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ दा बेनिखायनो जोंहा आबहावाखौ रैखाथि खालामनोब्ला ओ आबहावा गेब्रंनायखौ जोंहा संरैखाथि खालामलांबा गोबां आयदाफोर दङ दा जोंहा बेफोर आयदाखौ जों बुहुमनि सुबुं माहारिफ्रा उम बेफोर बेखौ खालामनो हायो जे बेनि नेमखौ मा फालिनो हायो दा जोंहा जोंनि बुहुमाव थानाय गासैबो सुबुंफोरा दिनै दि दिनैनि दिनाव बिफां लाइफां गायनाय गायनो नागारै जोंहा दानफैनायखौसो गोबां नुनो मोनसिनांगोन नोंथां?
औ नंगौ।
औ दा बेनिखायनो जोंहा बिफां लाइफां दानफायनायखौ जोंङो बादा होनानै बा बिफां लाइफां दाननायखौ दा होबथनानै जोंहा बिफां लाइफांखौ गोबां बयबो रायजो राजा सुबुंफोरा बयबो बिफां लाइफां गायनायाव जाहाथे गोसो होयो बे खौ आं फोरमायनो सानो दा बेनिखायनो जोंहा आबहावा एबा मिथिङाव गेब्रेंनायनि बागै उम गेब्रें होनायखौ गोबां गोबां दानि दिनाव नुनो मोनसै जायनि जाहोनाव जोंहा जों बुंनो थाङोब्ला कारखाना फेक्टरिफोर गायसननाय फोरखौबो बन्द खालामनांगौ दा मानो होननानै अब्ला फेक्ट्रि कारखानानि उखुन्दै गबोनाया जोंनि अक्सिजेन एबा अक्सिजेन लानायाव लानायाव गोरोबनानै थायो दा जोंहा थोंजोङै हां लानो जोंहा बेनो बेफोरखौनो दानो मोनो दा बेफोरनो गोबां सुबुंनि सुबुंनि देहायाव एबा सुबुंनि सोलेराव जोंहा बेमार आजार जानायनि चान्स थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दा बेनिखायनो जोंहा गोबां सुबुंफोरा बयबो जोंहा आबहावाखौ मोजां मोननो रोंनांगोन। आबहावाखौ एबा मिथिंगाखौ मोजां मोननायनि फारसे गोसो बोहोनो हानांगोन बिफां-लाइ बिफां बिफां-लाइफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगोन। हाग्रा बंग्रा दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगोन दानि दिनावथ' सुबुं अनजिमायाबो बांबाय जायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन दाबसे जायगाफोर गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै हादान जाहैनायखौ जों नुनो मोनसै। हादान जाहैनायावथ' जोंहा गोबां बि बिफां लाइफां एबा हाग्रा बंग्राफोरानो लस जायो एबा दानफायो साव नोंथां नङा होमबा नोंथां दा दा बेनिखायनो जोंहा जोंनि बुहुमावबो एबा जोंनि ओनसोलावबो गरमनि बिबाङा गोबां बांनो हमबाय दा जोंहा गरम जानायनि जाहोनखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि जोंनि बुहुमाव बिफां लाइफाङा खम जाबाय जिब जुनारा खमायलांनो हमबाय दा बेनिखायनो जोंनि बुहुमाव गरमनि बिबाङा बांनो हमबाय थिग बेनिखायनो जोंहा गरमनिफ्राय एबा गरमनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंहा बिफां बिफां-लाइफां गायनांगोन हाग्रा बंग्राखौ दान फायनायखौबो बादा खालामनो नांगोन नङा होमबा नोंथां? ओ दा दा नोंथाङाबो फंनैसो आबहावा एबा मिथिंगा रैखाथि खालामनायनि बागै फंनैसो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ आबहावा गेबेंनाय बा आबहावा गुबुंले जानाया जा जाहैबाय जों सुबुं माहारिनिफ्रायनो बेयो ओ गेब्लेलाङो आरो मानो होनना बुङो ब्ला सुबुं माहारिया ओ सम जों खारफानाय आरो जानाय लोंनाय, मावनाय दांनाय होसोनायनि थाखायनो बे आबहावा गुबुंले जानायखौ बिसोरो बावलांबाय। बा ओ बे आबहावाया गुबुंले जालांबाय आरो। बिदिनो ओ बेखौ रैखा थि खालामनो थाखाय जोङो गासिबो ओ जोंनि जेन'बा जानाय मुवा बेसाद गाज्रि सेवनाय मुवा बेसादखौ थायसे मोनसे जायगायावनो ओ हाखर जावनानै बा मोनसे जायगायावनो गोथौ जायगा फोराव ओ फबनानै दोननांगोन बा बे मोनसे जायगायावनो आरो। जायनि जाहोनाव ओ बे सेवनाय गेसाव गेसफोरा जोंनि सोरगिदिं आबहावायाव गुबुंले जाया बा बारजों गोरोबफाया। आरो बिदिनो ओ गुबुंले जानायनि जाहोनाबो दंङ बिदिनो जेन'बा ओ बायदिसिना गारि मथरनिफ्राय पेट्रलनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोराबो जोंनि बारहावाजों गोरोबफानानै गुबुंले जायो। जेराव जों हां लायोब्ला बे बारहावायानो जोंनि ओ सोलेराव हाबनानै ओ जोंनि देहायाव बेराम जानायनि मोनसे ओ चान्स थायो आरो बिदिनो जोङो बेफोरबायदि खामानिफोर खौ जोङो ओ बन्द खालामनांगोन बा जै ओ गारि सालायबाबो बे खौ ओ मोजां ओ जेनबा मोजां थानायसिम बेखौ ओ सालायबाय थानो हागोन जेब्ला गाज्रि जायोब्लासोथ' गारिया गाज्रि जाब्लाथ' बेयो उखन्दै बेखौ मोजाङै सालायनायनि बिबाना बे गारि सालायग्रा द्राइभारनाव थायो आरो। ओ बिदिनो आरोबाव बुंनो थांबावोब्ला गुबुंले जानाया जोंनि थाखायबो जा जेरै बायदिसिना प्लास्टिक सेवना मुवा बेयावबो जोंहा बा दैया गुबुंले जायो आरो। आरो बिदिनो ओ नोगोरफोराव थांङोब्ला गोबां सेवनाय मुवा बेसादफोरखौ जों बायदिसिना गेसफोरखौ जों लानांगौ मो हमनानै ला गुवाहाटि नोगोरमा।
औ
बे गुवाहाटि नोगोरमायाव थाङोबाथ' जों गासैबो मिथिखागौ गा सैथिंबो जेरावबो मोनसेयावनो गेस बा मोनामनायल' मोनो बे गुवाहाटि नोगोरफोरावबो आ बेयाव नुनो मोनो जे बे जि जायगायावनो जायो आरो बे जायगायावनो गारो सेवनाय मुवा बेसाद बायदिसिना दखाननि बा
औ
हटेल होनाय बेफोरखौ मा खालामो खाथिफोरावनो गारला सुनानै दोनङो जायनि जाहोनाव ओ सोरगिदिं आबहावायानो बे नोगोराव गाज्रि होननानैबो बुंजायो आरो नोंथां ओ बिदिनो बैफोर खौ ओ होबथानो थाखाय माबा मोनसे राहा लानांगोन जेरै जानाय लोंनाय मुवा बेसाद सेवनायफोरखौ। ओ बबेबा जायगा मोनसेयावल' गारनांगोन अब्लासो जोंनि आबहावा।
मोजां जागोन।
औ नंगौ।
बेनि सोमोन्दै आरोबाव मिथियोबा बुंजागोन नोंथां।
औ औ। आङो नोंथांनो आबहावा गेबेंनायनि बागै फंनैसो। फोरमायनो सानदोंदि जेनेबा जोंनि बुहुमाव मानि थाखाय एसेबां गरम जानो हमदों एबा जोंनि बुहुमाव आबहावा गेबेंनाय एबा आबहावाया गाज्रि जानायनि बागै आं फंनैसो फोरमायनो सानदों दा आबहावा आबहावा गेब्रुंनाय होनोब्ला जों आबहावा गेब्रुंनायखौ रैखाथि खालामनोब्ला जोंहा बेखौ गिबियाव जोंहा ओ संरैखाथि एबा रैखाथिखा लाखिनायनि हाबा मावनांगोन दा जों बुंनो सानोब जोंहा आबहावा रैखाथि खालामनायनिबो मोनसे थि सान दङ जेरै जोङो बा जुन नङा होमबा नोंथां? औ जोङो बेवहाय जोङो बेवहाय बयबो बुहुमनि एबा मुलुगनि गासैबो सुबुंमाहारिफोरा जिहेथु बिफां लाइफां गायनाय सानाव बिफां लाइफांखौ बयबो गायो आरो जोंहा मिथिंगायारिखौ सोमखोर समायना आरो खालामो दा बुंनोथ बुंनो थाङोब्ला जोंहा मिथिंगाखौ जोङो बयबो। मोजां मोननो रोंनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दानि दिनावहाय आरो। गोबां गारि मथर बांबाय गोबां दानिसो सिगां नोंथाङा फंनैसो फोरमायलांदों दि दानि गोबां गारि मथर बांबाय गोबां सुबुं अनजिमायाबो बांबाय फे जायनि जाहोनाव जोंहा सुबुंजमायानो बयबो सुबुं जिउआव बयबो गोजान मोनसे गुबुन दाबसे गुबुन दाबसे जायगासिम मानसि लांनो थाखाय गारि मथर नांगोन नङाबा नोंथां
औ नंगौ।
औ दा बेयावनो थांनायाव गोबां गारि मथर जोंनि दिडिजेल पेट्रल साव सुस्रांनाया उखुन्दैया जोंनि मिथिंगा बुहुमाव गोसारनानै दङ जायनि जाहोनाव जोंहा अक्सिजेन लानायाव जोंहा गोबां खस्थ' मोनो।
औ नंगौ।
औ नोंथां दा बेनिखायनो जोंहा थोंजोङै जोङो बेखौ रैखाथि खालामनांगोन आरो आङो साउनखौ दाबल खोनाफैबाय दा बेनिखायनो जोंहा मिथिंगाखौ रैखाथि खालामनांगौ जोंनिनो गासैबो सुबुंफोरनिनो मोनसे नियम एबा नित जोंहा बेखौ रैखाथि खालामनांगोन बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा दानफायनायखौ जोंहा फोजोबस्रांनायखौ बन्द' खालामनांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
आरो दा बेनिखायनो जोंहा जों जों जों सुबुंफोरानो बयबो बिफां लाइफांखौ गायनो नांगोन गायनानै गायनानै बयबो मिथिंगानि। मिथिंगाखौ सोमखोर समायना खालामनांगोन दा जोंहा बुहुमाव। मानसि मारिल'ब्लाथ' थांनानै थानो हाया नङा होमबा नोंथां दा जों मानसि गोजा एबा मानसि बुहुमाव मानसिजोंल'थ' थांना थानाया जा दा जोंहा जिउ खुंनायाव जोंनो गोबां सम्पथि नांगौ एबा बिफां लाइफां बिफां लाइफांफोर गैयाबा जोंहा जोंनि सुबुंनि जिउ खुंनायाव गोबां खस्थ' जायो नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दा बेनिखायनो जोंहा जिउखौ आ लोगोजों नै एबा सुखु दुखुयै खुंलांनो गोसोब्ला जोंहा खुंलांनोब्ला जोङो बिफां लाइफांखौबो था दोननो नांगोन हाग्रा बंग्राखौबो दोननो नांगोन जोंहा गोबां हाग्रा बंग्राबो फायनायफोरखौ जोंङो बा बन्द' खालामनो नांगोन जायनि जाहोनाव जोंनि गुबै हां लाग्रानि हां लानायनि हां लानायनि जाहोनानो जादों हां लानो हानायनि जाहोनानो जादों बिफां लाइफां बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा दिनै अक्सिजेना अक्सिजेनखौ जोङो मोनगोनखौ जोंङो आसा गैया मानो होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफां गैयाबा जोंहा जोंनि जिउआव जों माबोरै जिउ मोनसेखौ दैदेनलांनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दा जोंहा हां लानो मोनाब्ला जोंहा माजों थांनानै थालायखोन नोंथां नङा होमबा दा बेनि बेखायनो जोंहा बिफां लाइफां दानफायनायखौ जोङो थोंजोङै बन्द खालामनो नांगोन आरो हाग्रा बंग्रा सावस्रांनाय दानफायनायफोरखौ जोंङो थोंजोुङै बन्द खालामनो नांगोन। जों गासैबो सुबुं माहारिया जेन जोङो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ एबा बिफां लाइफांखौ गायथारनांगौ होननानै मोनसे गावखौनो गोख्रों गोसो खालामनानै एबा बिफां फुलिफोर लाबोनानै नोगोरफोरावबो सोहोर नोगोर टाउनफोरावबो गोबां बिफां लाइफां फुलि फाननाय नुयो नङा होमबा नोंथां आरो दा बे फोरफोरखौ जोंङो बायनानै लाबोनानै जोंङो न'नि न'फोराव एबा न'नि बारि बालाफोराव जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ गायफैगोन खौ आंङो मिजिंथियो दा नोंथांखौ बे खम समनि एसे समाव जों लोगो मोननानै आं जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा फंनैसो आबहावा गेब्रेंनायनि बागै फंनैसो नोंथाङा फोर मोनथिनो मोनै बाथ्राखौ फोरमायना होबाय दा नोंथांनि बुंनायखौबो आंबो फंनैसोखौ उम जोबोर जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर नोंथां औ